हेलौ नोंथां औ खोनादों ना
हेलौ
हेल' औ खोनादोंना
औ खोनादों
एसे गोसा बुंबा मोजां जागोनदां
गोसायैनो बुंदोंमोन माने
जों जों दिनै मबाइलनि फारसे थपिक रायलायगोन
औ जागोन रायज्लायनो हागोन
औ जोंथ' गासैबो मिथिखायो दानि जुगाव मर्दार्न वर्ल्ड मबाइल गैयाबानो जाया माने आं बुंनो सानदों आरो ना लाइक मबाइलनि सोमोन्दै मबेलनि मोजां मबाइलनि मोजां सोमोन्दै मबाइलनि गाज्रि सोमोन्दै लाइक मोजाङा जाहैबाय बेनो जोंफोर मबाइलजों गासैखौबो कल खालामनो हायो जायफोरा गोजानाव थायो जों बिसोरखौ कल खालामनो हायो माने सिगांनि बायदि दाना प्रब्लेम जाला आरोना दाना गोब्राब जाला दाना फन थानायखाय लोगो लोगोनो गोसोबानो कल खालामनो हायो गोसो बानो मानसिफोरखौ नायनो हायो भिदिअ कल खामनो हायो
नोंगौ
नोंथाङा मबाइलनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंगोन नामा
औ मबाइला माने जोंनि जिउखौ गोरलै खालामना होबाय आरोना दा जोङो जेनेबा गोबां खामानियावनो मबाइल बाहायो दा आगोलनि समावथ' लाइजामारिसो सोलियोमोन आरोना खबर हो गोजाननि मानसिफोरखौ मानोना मबाइल गैयामोन। लाइजामनि गेजेरजोंनो बिदि रायज्लायनाय जायोमोन जोंहा। आरो लाइजामा सहैनो थाखाय बिदि सानथाम सानब्रै आरो गोजानथारबा बिदिनो माहा बा गोबां सान लायोमोन आरो। जोंहा खबर मोनसे मोनहैनो थाखाय नाथाय दाथ' ओ मबाइल फैबाय नालाय मबाइलजों इन्टारनेट नि जुग मोजां इन्टारनेट थाबा नो जोङो वाटसापावनो जोङो लिरनानै खोथााहरनोबो हायो जे आमुख ओरै थोरै जाबाय बा ओरैबायदि खबर आरोना। बेफोरबायदि खो था जाहैबाय आरो जोङो फन खालायबानो बिथांनो खोथाहरनो हायो मिनिट बो नांलाया मालाबा सम बेफोरबायदि सुबिदा जाबाय आरो जोंहा बाथा गोथा दै देरनायाव आरोथ' बिदि फैसा थाखाखौबो बुङोब्ला आगोलनि समाव जोङो
औ
आ जेनेबा बेफोरबाय दि फैसा थाखानि गोनां जायोबा थांनानै हैनो गोनां जायोमोन नाथाय दा मबाइलनि जुगाव जेनेबा नोंथांनो फैसा नांगौ नोंथां आंनियाव बिहरबाय आं नोंथांनो सोनानै हरबाय बेफोरबायदि आरोना मिनिटबो नांलाया। फोरबायदि सुबिदा जाबाय आरो जोंफोरा आरो आगोल बिदिनो फैसाखौ बांसिन बिलाइफोरखौनो बाहायोमोन खुस्रा बिलाइखौ नाथाय दाथ' डिजिटेलनि जुग फैसाया जेनेबा बिदि ट्रेन्सफारबो खालामनो हानाय जाबाय। बाय आरो जोबोद मोजां सुबिदा जाबाय आरो नाथाय आं बुंनो सानो मबाइला मोजांबो आरो गाज्रिबो मोननैबो। बाहागो लानानै फैदों आरो नोङा होमबा औ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन फंनैसो जेनेबा बिदि ओ ओ माबायदि मबाइल बाहायनानै गोबां सुबुङा गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लादों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
नोंथाङा जि बुंदों गासैबो थिगानो मोजाङानो जि जि पइन्टखौ बुंनांगौ नोंथाङा बुंदों माने आं बुंनो सानदों आरो नालाय मबाइलनि गाज्रि माने मारैहाय गाज्रि जायो दाथ' जों मिथिखायो दानि उन्दै गथ'फोरा मबाइलखौ बुहुत बाहायो।
औ
बिसोरो माने मबाइलजोंनो थाबाय थानो नागिरो आरोना माने खिथाब फरायनो नामाया बिजाब फरायनो नामाया बिमा बिफानि खुरां मानिया मबाइलावनो गेम गेलेबाय थानो नामायो। बेबायदिनो आरो ना गाज्रि बे जाबाय गाज्रि आं ओमफ्राय दायो मोजांखौबो बुंनो सानदों लाइक माने मबाइलखौ जों मारैहाय बाहायो मोजाङै बाहायनो हायो माने सिगांथ' जेनेबा दे लाइक कर'ना भाइरास जानायमोन ना बे टाइमाव मबाइलनिफ्रायनो जोङो अनलाइन क्लास खालामनो हायो मबाइलनिफ्रायनो जोङो नटस लिरनो हायो मबाइलजोंनो जों माने बहुत मोजां मोजां खामानि खामनो हायो आरोना। लाइक नोंथाङाबो बुंनायमोन लाइक इनकाम बो खामनो हायो होननानै नोंगौथ' आरो मबाइलजोंनो जों दानि जुगाव फेसबुक। खुलिनानै फेसबुकजों मनिटाइस खालामनानै जोङो फैसा खामायनो हायो आरो मोनसे जाहैबाय लाइक इउटुब होननाय दंना एप्लिकेसन बेदोंबो जोङो इउटुबाव भिडिअ' आपलड खामनानै जोंनि मबाइला लाइक मनिटाइस जोंनि ओ जोंनि मबाइलनि इउटुब चेनेला जे मनिटाइस जाबा जों बेनिफ्राय फैसा खामायनो हायो जोङो बहुद मोजां मोजां सोलोंनो हायो माने मबाइलखौ माने मानसिफोरा मारैहाय बाहायो बेनि सायाव गोलैयो आरोना। लाइक नोङो मोजांहै बाहायोबा मोजाङानो मबाइला नोङो गाज्रियै बाहायोबा गाज्रि जायो जेरै ओमफ्राय दाखालिबो मोनसे घट'ना खोनादोंमोनना मबाइलनि लाइक सासे उन्दै गथ' फिसा एनिटाइम मबाइल बाहायोमोन बे मबाइल बाहायनायनिफ्राय दायो। चार्जिं होबाय थानानै चार्जिं होनानै गिम गेलेबाय थानायमोन गथ' फिसाया दायो चार्जिं होबाय थानायाव फना बेरफुना होबाय बेबायदिनो बहुत घथना जायो आरो ना गाज्रि ओमफ्राय आरो मोजांखौ बुंनोबा लाइक जोङो अनलाइन क्लास खालामनो हा हायो फरायनो हायो माने लाइक सासे गथ' थ दों आदा निउसाव नुनायमोन आं। मबाइल मबाइलजोंनो लाइक मोजांहै फरायनानै अनलाइन क्लास खालामनानै बियो मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरोना माने स्कुल गैयाबाबो। फोरोंनानैनो बेयो लाइक काहानिया बिहारनि खानसारनि मोनसे सासे टिचार दङ खानसार होननाय बिहाराव बे खानसारनिफ्राय बुहुत मानसिफोर आइ पि एस जानो हादों मबाइलजोंनो कचिं लानानै अनलाइन इन्टारनेटजों फरायनानै बिदिनो बहुत मोजां मोजां खालामनो हायो नोंथाङा आरो माबासे सोमोन्दै बुंबावोन नामा मबाइलनि
औ औ।
माने माने लाइक सोमोन्दै माने लाइक जेन बा मबाइलावथ' बहुत लाइक ताइप थायोना नोंथाङा जेनेबा मा मा मबाइल बाहायो मबाइलखौ माबारै बाहायो। मा टाइपनि बाहायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
सान मोजांनि थाखाय बाहायोबा जोंहानो मुलाम्फा जायो गोबाङानो मबाइल खौ मोजाङै बाहायैनि जाहोनाव बिथांमोना। माने गावबा गावनि जिउखौ खहा खालामना लादों आरोना गोबाङानो बि बि बे गथ'फ्रा फरायनांगौ सम बिथांमोना गोदान गोदान मबाइल मोनबा मबाइलजोंनो दिनफा थ आरोना जेरैबायदि बिदि क्लास नाइन टेननि गथ'फोरखौ बे समाव गोदान गोदान मबाइल मोनो खायफाया ओमफाय बिथांमोना थानानैनो मबाइलावनो ओरैबायदि गोदोनानै थायो। भिडिअ नायनाय। फिल्म नायनाय इयउटुब नायनाय बेयावनो बिथांमोना गोदोनानै माल दा समाव बांसिन। जानायखौ नागिरनानै समा थालांजोबो आरो बिथांमोननिया बेफोर बिदि जायो गोबाव सम नो बेल' नङा बिथांमोना गो थां गोदान मोननायनि थाखायथ' बिदि जादोङानो लोगोसेनो जोंफोरो जाय बा मबाइल बाहायो जोंबो मालाबा समाव बिदि जायो। माबा मोनसे नायो बे बेखौ नायफ्लांबाय थायो माला समाव बारग'लांदों बेखौ जोङो हमस्लाब नो हाया आरो मबाइला बेफोरबायदि खालामो आरो मालाब गोबां समाव जोंखौ आरो गोबाङानो आङो थामजि मिनिटनि थाखायल' नायनायनि होननानै सानो। साननानै मालादि थाम घन्टा ब्रै घन्टा बारलाङो नायै नायै
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो
गोबां खामानियाबो थालाङो आरो बेनिखायनो नोजोर होनांगौ होननानै सा सानो आरो बेनिफ्रायथ' आरो नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदि ओ बेफोर बायदि। सोलोंथाइनि बिथिङाव आरोना मोजां भिडिअफोरखौ जुदि नायोब्ला सोलों नो हायो दानि जुगाव गोबां बेफोरबायदि मोजां भिडिअ ओंखारबाय मोजां एक्सपार्ट फोरोंगिरिफोर दङ बेवहाय मोजां मोजां बेन्टरफोर दङ बिथांमोननिफ्राय नायनानै फरायनायनि अनगायैबो बा आखाइजों बानायनाय गोबां जिनिस थायो जायफोरखौ सोलोंना जोङो खामायनो हानायनि हायो आरोना। अब्ला बेफोरनिफ्राय सो सोलोंनानै लायोबा जोबोद मुलाम्फा आरो मबाइल नायोबाथाय आं बेखौनो सानो आरो औ फोरमायजागोन नोंथाङा आरोबाव
औ माने आं फोरमायनो सानदों आरो ना लाइक लाइक जेनेबा मबाइलनि माने मबाइलाबो बहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि थायोना लाइक आं बुंनो सानदों आरो ना मबाइलनि रोखोम माने मबाइला कैता रोखोम थायो। माने सिगांनि। सिगांनि आगोलावथ' मालाय टेलिफनसो जायोमोन। माने आगोलनि जुगाव मबाइला माने टेलिफन आरो ना लाइक जेनेबा कल ल'सो खालाम जायो। बेबायदि टाइपनिमोन दाथ' मडार्न वारड जालांबाय। दाथ' लाइक मदार्न वार्ड जालांबाय। बे मडार्न वर्ल्डआव दायो। फैबाय आरो ना लाइक बिदिनो एनड्रइद मबाइल फैबाय टाच स्क्रिन मबाइल फैबाय दायो माने मोननै रोखोमनि मबाइल दं आर ना लाइक बुहुत फेमास जाया बुहुत माने मा होनगोन बेखौ लाइक बहुत मिथिजानाय आरो ना। मोनसेया जाबाय एनड्रयड मबाइल थायो। मोनसेया जाबाय आइफन मबाइल थायो। माने आय माने। एद्रइद फना जाबाय लाइक एसे माने दाम खमहै जायो आरोना आइफना जाबाय माने एसे माने दामा बारा लायो दाम बारा लायो आरो बिदिनो मबाइल माने मबाइलनि सोमोन्दैथ' जों रायलायखाबाय माने मबाइलखौ मोजाङै बाहायबा मोजाङानो गाज्रियै बाहायबा जोंहा गाज्रिहै जायो बेबायदि आरो बे मानसिनि बाहायनायनि सा याव जायहा मोजाङै बाहायो बेहा मोजाङै जागोन जायहा गाज्रि बाहायो बेहा गाज्रि माने मुंख्लं जालांगोन आरोना गावनि समाय गावनि एनारजि गावनि बलु गासैबो खहा जानांजोबगोन
नंगौ थार खोथा बे बाहायनायनि सायाव आरो ओ मोजांखौ नायोब्ला मोजां गाज्रिखौ नायोब्ला खहा बेनिखायनो मब मबाइल बाहायनायफोराव बिदि बि आरो बेनिफ्राय आरो ओ जोंफोरा न'खराव थानाय उन्दै गथ' गथ फोरफोरखौ एसे खम मबाइल होनांगौ बेखौ सानो आरो बेखौथ' आरो बिमा बिफायानो नोजोर होनांसिगोन जों आरो मालायखौ मा बुंनो हायो नङा होमबा बिसोरनि गथ' बिसोरनि मबाइल नाथाय उन्दै गथ'फोरनो मबाइल होयो। जोंफोरा गोबां मानि बे गथ'नि खहा जायो आरो बिसोरनि साननाय हनायाव बिसोरनि बेफोरबायदि जेनेबा सोलिनायाव बुजि मोननायाव गोबां फारागथि फैयो आरो बेनिखायनो खायसे समनि उनावसो मबाइल होनांगौ। बे एसेबां उन्दैनिफ्राय ल' थायो मबाइल होबासो होननानै बेबायदि खालामनाङा होननानै आं सानो आरो उन्दै गथ'फोरखौ बेखौ बिमा बिफा बिफाया बुजिनांगोन मिथिनांगोन आरो गावसोरनि गथ' गथायनो सम होनांगौ आरो।